ओ नोंथाङा खोनादोंना
औ औ खोनादों नोंथां
औ औ नोंथाङा जुदि नैबे समाव आंनो दान्दिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फोनांजाब खालामनाय जादों
औ औ सावरायजागोन दे
ओ बिब्दिब्ला नोंथांजों आं सावरायनो लुबैनाय आयदायानो जाहैबाय मिथिंगानि सायाव ओ मिथिंगानि सायाव अब्ला सावरायनो हागोन
औ औ सावराय जायो
औ ओ बिब्दिब्ला आं मिथिंगानि बागै फंनैसो बुंनानै लानोसै
औ
मिथिंगा होननानै बुङोब्लाथ' जों बे मिथिंगा बा जों ओ सरासनस्रायै नुनाय दाावमा दाउसा जिब जुनार बिफां लाइफां मानसि दुमसि दैमा दैसा हाजो हाला अन्थाइ थफा बेफोरबायाददि मिथिंगानि बायदिसिना हादोरसाखौनो जों मिथिंगा होननानै बुजियो बा बेफोरबादि जिब जुनारफोरखौ लानानै मोनसे मिदिं मिथिंगानि महर
औ औ औ नंगौ
औ थिग बेबादिनो बे मिथिंगायाव बायदिसिना बायदि रोखोमनि जिब जुनार दावमा दावसा ओ हाजो हाला बेफोरबायदिनो बिफां लाइफां मानसि दुमसि जिउ गोनांनिफ्राय लानानै जिउ गैयैसिम ओ गोबां ओ थादेर जाफ मोननो हायो जायफोर ओ जोंनि मिथिंगाखौ खोब समायना आरो मेहेरगोनां खालामनानै ओ लाबोदों बा मिथिंगानि महरखौ खोब समायना महरै दादों आरो दा ओ बे मिथिंगानि बेलायाव जों गोबां समावनो नुनो मोनोदि ओ मिथिंगाया जोंनि समायनानि मोनसे नेर्सोन बा मिथिंगाया जोंनि मुलुग संसारखौनो जोंनि बुहुमखौनो ओरैबाददि मोनसे समायना थासारियाव ओ महर होदों ओ जेराव जों मिथिंगा मिथिंगानि थाखायनो बुहुम बा बे मुलुग संसारखौ ओ खोब समायना भाबै ओ बा समायना महरै जों नु मोनदों ओ बे मिथिंगायाव ओ थानाय जिखिनि जिब जुनार दाावमा दाावसा बेफोरो मोनसेया मोनसेजों बा सासेया सासेजों सोनारलायनानै थांनानै थानायखौ नुयो जेरै मानसिया मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांनि बिलाइ फिथाइ सामथाइ ओ हाग्रा बेन्दों बेफोरखौ जानानै थांनानै थायो बेजोंनो लोगोसे ओ आबाद मावनानै मोननाय फसलफोर बेबो मिथिंगानिनो मोनसे थासारि बेफोर फोजानानै मानसिया थांनानै थायो
औ
बेबादिनो ओ जेरैबाददि एम्बुआ गुमाखौ जायो ओमफ्राय जिबौआ एम्बुखौ जायो आरो जिबौखौ सिलाया जायो बेबायदिनो मोनसेया मोनसे मोनसेजों खाथि सोमोन्दो दंलायो आरो थांनानै थानाय जिवाव दा बे मिथिंगानि बेलायाव नायनो थाङोब्ला ओ मिथिंगाखौ जोङो आथिखालाव खोब खमायलांनाय नुदों बा आथिखालाव माखासे ओनसोलफोराव मिथिंगायारि जि थासारि बा समायना नुदों नुथाय बेफोर नुथायफोरखौ ओ खमायलांनो बा ओ गाज्रियै खहा खालामलांनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों माखासे ओनसोलफोराव माखासे अरनफारिफोरखौ दानहैदों जिब जुनार बुथारदों रासायनारिारि मुलि बाहायनानै हाजो हाला अन्थाइ थखाफोरखौ गुगा हुगाहोदों बेफोरबायाददिनो माखासे जाहोन दं दा नोंथाङा बेफोरबायाददिनो मिथिंगा खहा जानायनि मोननैसो जाहोन बुंनो हागोन नामा आंनो
थारैनो जोंनि मिथिंगाया खहा जानायनि जाहोनफोरानो जादों जेरै प्लास्टिक प्लास्टिक कागज बायदिखौ सावनानै जोंनि बारहावाया दुंहाव आरो गुबुं ले मोनामनायजों लोगोसे मिथिंगाया रानलांदों रानसिनलांदों बे जाहोनफोरनि थाखायनो जोंनि मिथिंगानि दंफां लाइफां बिफां लाइफां दाावमा दाावसाफोरा थानो जायगा मोनैयाव एसे खमायनाय बे आरो मिथिंगाया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों ओरै दंफां लाइफां दानफायनाय जेरै दंफां दांफाय व जेरै दंफां लाइफाङा गायनाया खम जालांदों बे खम जानायनि जाहोनाव जोंनि बारहावाया गुदुं दुंहाव थासारि आरो सहरफोराव बांसिन ओ सिमिट अन्थाइ बालानि ओ जेरै अन्थाइ बुरना लाबोनायनि फ्राय जेरै न' लुनानै दंफां लाइफाङा जेरै खमायलांदों टाउन सहराव बांसिनानो बिफां लाइफाङा थानायखौ खम नुनो मोनो जाहोनाव जों न'फोरखौ बां सिन लुयो बे लुनायनि जाहोनाव जोंनि बारा ओ गुदुं गुदुं जायो आरो बेनि थाखायनो जोंनि मिथिंगाया खमायलांदों आरो खहा बा गु बुंले जादों बारहावाया होननानै जों सानना मोनो आरो
औ थारैनो नंगौ नोंथां ओ जों प्लास्टिकारि उम गारखोन्दा मुवा ओ जायफोर प्लास्टिकफोरा उम गारनायनि उनाव हायाव ओ सेवहांगार जानानै थाङा बैफोरबादि मुवाखौ सावनायनि गेजेरजों जोंनि बार मडला गुबुंले जादों बेयो थारैनो नंगौ थिग ओ बिब्दिनो ओ माखासे ओनसोलफोरखौ जों नुनो मोनो ओ अन्थाइ बुरनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों बे हाजोआरि ओनसोलखौ फैनायनि मोनसे जाहोन बा खहा जालांनायनि मोनसे जाहोन बेखौ सानजायो आरो थिग बेबादिनो जोङो नुनो मोनो दिनैनि समाव बिफां लाइफां दानफ्लेनानै हाग्रा बंग्राखौ एवस्रांनानै बा सिफायनानै ओ न' लुदों मानसिफोरा ओ गावनि मुलामफ नि थाखाय ओ ओ कल कारखानाफोर बानायदों सोहोर नोगोरसिम सोलायदों मोनसे मिथिंगा बा अरनबारिखौ बैफोरबादि थासारिनियाव थासारिनि जाहोनाव ओ आथिखालनि जि मिथिंगानि समायना' ए बेयो गुबुंले बा गिफ्ट ज्रिननो हमदों जेराव बिफां लाइफांफोरा खहा जालांनो हमदों अरनबारियाव थानाय दाावमा दाउसा जिब जुनारफोरा दिनै खहा जालांनो हमदों आलाय सिलाय बबाव थागोन बबाव मागोन बिबदि मोनसे थासारिया फैदों बेफोरनो मिथिंगा जोबस्रांलांनायनि मोनसे गुबै जाहोन होननानै जों सानजायो ओम बेफोर ओ जाहोनफोरा गुबैयै मानसि माहारिनि थाखायनो सोमजिदों होननानैबो जों सानजागोन मानोना बे बुहुमाव एम पि एमि मिथिंगायाव बे मुलुग संसाराव मानसिनिख्रुइ साननो हानाय गोहो गोनांसिन बा बुद्धि गोनांसिन गुबुन जिबिफोरानो बेखायनो मानसिफोरा गावनि बुद्धि बा गावनि साननो हानाय जि गोहो बेखौ ओ बाहायनानै दिनै मिथिंगाखौ सिफायनानै गावारि गावनि मुलाम्फानि थाखाय गोबां न' बां ओ गिदिर गिदिर कलकारखानाफोर खादों लामा दालां खादों बेफोरनि थाखाय दैमा दैसा हाग्रा बंग्रा गासिबो जोबस्रां लांनो हमदों बेफोरनो हाग्रा बंग्रा ओ बा मिथिंगा ब खहा जानायनि मोनफा मोनफा जाहोन दा बिब्दिब्ला ओ जोङो बैफोर मिथिंगाया खहा जालांनायनि जाहोनफोरखौथ' सावरायखाबाय नङा
औ औ नंगौ सावरायबाय
औ बेखायनो दायो जों बैफोर मिथिंगा खहा जानाय जायनि जाहोनाव मिथिंगाया खहा जागासिनो दं बैफोर खहा जानायखौ जोङो ओ होबथानोब्ला ओ बा मिथिंगाखौ जों रैखा खालामनानै लाखिनोब्ला जों मा मा राहाफोर लानाया गोनांथि नोंथाङा सानो
ओम बेनोदि गोनांथिया जों ओ दंफांखौ जेब्ला दानफायो बे दानफायनायनि खौ दानफायनायनि जि फांसे दानफायो बे दानफायनायनि सोलायै बांसिन जों दंफां लाइफांखौ बा गायनांगौ बेखौ जों फुलिखौ जेसे हायो एसे गोबांनिस्राय गोबां दिहुननानै बे दंफां लाइफांखौ जों बारहावा बार मनडलनि मिथिंगानि जों मिथिंगायारि बार ओ गोग्गो बारखौ मोननो थाखाय जोङो ओ जोङो बे दंफांखौ फुलिफोरखौ गायनांगौ आरो जेसे हायो संनो हायो एसेनो जोंनि नै मिथिंगायारि फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो उम जेरै मुलि बाहायनाय बैफोर मुलि बाहायनायनि जाहोनावबो जोंनिया ओ माबेबा बायदिया जाखाङो आरो माबेबा बायदिया थैलांनायनि बेलायाव जायो जेरै आरो ओ मेडिसिन मुलि मुलिनि बेलायावबो जायो जोंहा जेरै हाग्रा बायदिखौ जों बुथारनो जेनेबा बा बुथारनो थाखाय जोङो हाग्राखौ बारिखौ बेखौ साफा जाथों होननानै जों मुलि होयो मुलि सारो बेयाव जोंनि गोबां ओ एम्फौ एनला आरो बायदि हाग्रा बायदि गोनाङा बेयो गासिबो थैफालाङो बेनि जाहोनाव हाया जेसे गाज्रि जायो हायाबो गाज्रि जायो बे हाग्रा थैनायनि जाहोनावबो जोंनि मिथिंगाया ओम खमायलांनो हमदों बेखौ जोङो जाहाथे मुलि होआलासे जोङो बेखौ ओम मुलि होनायखौ खमायनांगौ आरो बेनो
थारैनो नंगौ ओ नोंथाङा जिफोर बाथ्रा बुंदों बेफोर नंगौ आथिखालाव ओ जों नुनो मोनो जि सुबुं अनजिमा बा सुबुं माहारिनि जे थादनाय जि ओ अनजिमा बांनाय बेनि जाहोनाव ओ जोंनि आबारि जिबादि सुबुंफोरनो नांगौ बिबांनि फसलफोर दिहुननांगौमोन बे सम बादियै दिहुननो हायाखै जायनि जा होनाव आबाद दारिफोरा गोख्रैनो फसल दिहुननांगौनि थाखाय ओ सुबुंफोरनि आंखालखौ सुफुंनांगौनि थाखाय दिनै गोबां मुलि रासायनारि मुलिफोर होनानै ओ आबाद फोथारफोराव नांगौनि बारा मुलि होनानै ओ आबाद फसल दैखांनो हमदों जायनि जाहोनाव दिनै हा बा फोथारफोरा गुबुंले जानायजों लोगोसे से ए बार आबहावा दै मण्न्दल बेफोर गुबुंले जालांदों आरो बैफोर ओ जि फोथारफोराव थानाय दैमा दैसाफोराव थानाय फिसा फिसा जिब जिबि बिफां लाइफां ओ हाग्रा बंग्रा बिदिनो मैगं थाइगंफोरा दिनै थैलांनो हमनो आरो गोमालांनो हमदों ओ दा बेनिखायनो जोङो ओ जि आबाद मावनायाव रासायनारि मुलि बाहायनाय बेखौ खमायनानै जोङो मिथिंगायारि मुलिफोर बाहायनांगोन थिग बे बेबादिनो बिफां लाइफां दानफैनायखौ जों खमायनांगोन ओ जिब जुनारफोरनि खौ जों खमायनांगोन बिबदिनो खि जाया ओ जाय ए खामानिखौ मावोब्ला मिथिंगाया ओ खहा जायो बैफोरबादि ओ खामानि खौ जोङो मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो साफ्रोमबो ओ मिथिंगाखौ अनसायनांगोन रैखा खालामनांगोन अ अब्लानो मिथिंगाया ओ सानसेब्लाबो ओ रैखा जालांगोन होननानै आं सानो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जि खुंथाइ गोहो बेफोरबो मिथिंगा रैखा खालामनायनि ओ सायाव माखासे गोसो होनांगौ होननानै आं सानो औ बिबदिब्ला नोंथां जोंनि जि मिथिंगानि सायाव रायज्लायनाय जि आयदा बेखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां